हेलौ औ।
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ।
औ राय्लायनो हागोन ना नोंथां
अहागोन दा
औ होमबा जोङो आबहावानि बागै दसे लायरायसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
आबावा' होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव मा गोदो गोदाय माने बिफां लाइफां जोङो गोबां गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ।
आरो बेबादिनो बिफां लाइफां गायनानै माने ओ जेनेबा ओ मिथिंगाखौ माने जोबोद जेनेबा आरो हां लानो थाखाय माने मोजाङै बारहाव बारहावा मोनजायोमोन एबा ओ बेबादिनो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा खामानि दामानि मावनायफ्राव गोलोमोब्ला बेबदिनो जोङो बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायनानै जोङो अक्सिजेन बा बा जोबोद मोजां माने बार गुसुखौ जोङो मोननो हायो आरो।
उम
आरो जोङो आबहावा होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो जोंनि जेनेबा आसामनिनो जेनेबा सिटि बे मेन सिटि जाहैबाय गुहाटि गुहाटियाव जों नायोब्ला बेयाव माने गोबां बेबादिनो लेथ्रा ओ प्लास्टिक बायदिसिना माने मोनसे जायगायावनो गारलाबाया बेबायदिनो जानला मोनला बेबा बिदिनो गारगोन आरो बिदिनो खाथि खाला न' बांफ्राव गारनानै माने गोबां लेथ्रा आरो गोबां माने बेबादिनो जेनेबा बिनि मा होनो लामा खाथिजों थांब्लाबो जोङो माने खुगा मुथिनानै थांनो गोनां जायो आरो।
औ।
औ बेबदिनो गोबां ले थ्रा जेनेबा ओ प्लास्टिक बायदिसिना गारबाय आरो बेबादिनो खाथिनि जेनेबा बेबायदिनो दैमा बुरलुं बुथुर दैमायाव जोङो ओ माने बिदिनो गोबां लेथ्रा गोबां लेथ्रायै माने बेयावनो गारनानै जोङो माने दैखौबो मा गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो जेनेबा सिटिफोरावहाय दा गोबां बिफां लाइफां दं गोदो दंमोन नाथाय दा आथि आथिखालाव जों नायोब्ला बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांजोबनानै गावसोरनो मा जेनेबा न न' बां लुनानै गावसिनि थाग्रा जायगा न' बां लुनानै माने बिफां लाइफांफोरखौ सिलिंखार खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ
थारैनो जोङो गुवाहाटियाव जों नाय थांनानै नायोब्ला जोङो मा ओ। गुसु बारखौ जोङो बारा मोननो थांलिया आरो जोङो बेबादिनो ओ बेबादिनो जोङो बेयावहाय जोङो बिफां लाइफाङाव जोङो दान्दिसे सम जिरायनो थाखायबो जोङो माने मोजां बारहावा मोनो नो ओ थांलिया आरो नोंथां।
औ।
औ जायनि जाहोनाव जोङो आथिखालाव नायोब्ला बेबादिनो बिफां लाइफां मिथिंगा गैयिनि जाहोनावनो ओ ओ सम समबो मा बांग्रि मावनायखौ जों नुनो मोनो हा होनदो
नोंथांनि माथो ओ नोंथांनि रावखौ खोनायाखै आं। ओ बुंफिनलाय नोंथां
दा खोनाबायना? औ जे आं बुंदोंमोन माने जायनि जाहोनाव ओ बिफां-लाइफां गैयिनि थाखायनो मा ओ जोङो बांग्रि मावना नायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो ओ दै बाना जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ जोङो जोङो मा होनो बिफां-लाइफां होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदाय माने गोबां बिफां-लाइफांखौ बायनानै मोनो गायोमोन बेबादिनो ओ जोङो आथिखालाव नायोब्ला जे जेनेबा बिफां-लाइफां गायनायखौ खोब जों खम नुनाय मोनबाय आरो नोंथां। आरो बेबादिनो जेनेबा मोनसे मा होनो ओ फाइभ जुन बे बिफां लायनाय गायनायनि सम जेब्ला बेखौ जोङो फाइभ जुन होननानै जोङो गासैबो मिथियो नङा होनबा
औ
औ बे समाव जोङो गासैबो माने ओ बेबादिनो बिफां-लाइफां गायनायखौ जों बे फाइभ जुनावहाय जोङो ओ मोननो थाङो आरो नोंथां।
औ
औ थारैनो आबहावाया आबहावाखौ जोङो ओ मोजां लाखिनोब्ला एबा आबहावाखौ जोङो अक्सिजेन जेनेबा बारखौ अक्सिजेन खौ जोङो गोजोनै ओ गोजोनै मोजांबा लाखिनोब्ला बेखौ थारैनो जोङो मा बिफां-लाइफांखौ दानस्राङा बालानो बिफां-लाइफां गा ओ गायोब्लासो जोङो मा अक्सिजेनखौ जोङो मोजाङै मोननो हायो आरो
औ
औ ओ बेबादिनो जोङो आथिखालाव नायोब्ला जोङो गोबां मा होनो ओ सिटिफ्रावहाय जोङो बिफां-लाइफां गायनायखौ जों माने नुनो थांलिया गोबां दानस्रांनानै जोङो मा बिफां-लाइफांखौ दानस्रांनानै जोङो बेफार फालांगि खाला लामनायबो आथिखालाव जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा जेनेबा आंनो आरो बे आबहावानि बागै नोंथाङा आंनो ओ सुंद'यै एसे बुंनो हाबावना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ आबहावा होननानै बुङोब्ला दा नोंथाङाबो बुंलांखाबायानो एसेयानो थेवबो आफावा होननानै बुङोब्ला
जोङो मिथिनो मोनोदि जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां-लाइफां, जिब-जुनार, मानसि-दुमसि जों गासैबो खौबो आबहावा होननानै बुंनो हायो। जेरै ओ आबहावाखौ जोङो आथिखालावहाय गोबां माने सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै
औ
जेरैबायदि जेरै जोङो बिफां-लाइफां सुबुं अनजिमाया गोबां बाराय बोनायनि जाउनावहाय ओ थानो थाखाय बिसोर थानो थाखाय जानो थाखाय माखासे आंखालाव गोलैनायनि थाखाय माखासे बिफां-लाइफां थानाय जायगाफोरखौ दानस्रांनानै बा ओ बिफां-लाइफांखौ दाननानै गोबां माने खहा खालामनाय बा आबहावाखौ सोलायहोनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला बिफां-लाइफांखौ दानोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जा जोङो हां लानो थाखाय ओ अक्सि डिजाइन नांगौ बेखौ जों मोनो। आरो बिनि थाखायनो बिफां-लाइफांखौ जोंनो नांगौ। नाथाय बे बिफां लाइफांखौ जेब्ला दानफायबाय थागोन अब्ला सुबुं अनजिमाया बांनानै जुदि दानफायबाय थायोब्ला जोङो बे हां लानो थाखाय जि अक्सिजेन बाहायो बेखौबो जोङो मोनहैनायाव दिहुनावहालागै गोब्राब जाहैनो हागौ बिनि थाखायनो गोबां माने जायगाफोराव हा खुरखानाय एबा बिदिनो जेनेबा गाज्रि गेस ओंखारनाय बा सुबुं अनजिमाया मा होनदों बायदिसिना बेराम आजाराव गोग्लैनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो जोङो आबहावाखौ माने गाज्रि खालामदों होननानै बुङोब्ला कलकाना बा दारिमिनसालि फोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गाज्रि गेस एबा खुन्दैफोरनि थाखायबो जादों होननानै बुंनो हायो, आरो
बिनि अनगायैबो जोङो नोंथाङाबो बुंलांदों जे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै फालांगिनि बेलायाव होननानै नंगौ बे थारैनो सैथो। बांनायनि जाहोनाव बिसोरो माखासे आथिखालनि थासारिजों गोरोब गोरोबहोनो नाजानानै रांखान्थिनि आंखालाव एबा माखासे गावनि न'खरखौ दैदेननांगौनि आंखालावहाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनांगौ जादों जायनि जाउनाव गोबां आबहावाया माने सोलाय सोल' एबा गोहोम गोग्लैदों बेनि अनगायैबो जेनेबा आबहावा सोलायनायनि आरो माखासे गोबां माने जाहोनफोर मोननो हाबाय। बावो ओ जेरैहाय बेनि गेजेरावनो जोङो जेरै हा खुरखानायखौ मोनखाबायानो। खानाय आरो सुबुं अनजिमा जेनबा बिफां लाइां द ककाननि मसे उखुन्दै गाज्रि उखुन्दैफोर आरो गारि मथरफोरनि उखुन्दै बायदि जों मोननो हायो बेनि अनगायैबो जेरै गिदिर गिदिर टाउन सहरावहाय गोबां बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो थाग्रा न' एबा बिल्डं एबा गोबां गिदिर गिदिर अफिस एबा गोबां कारखाना बानायनाय बायदिफोरजोंबो गोबां माने बिफां लाइफाङा बिफां लाइफाङा खहा जानानै आबहावाया जेनेबा गाज्रि जादों बेनि अनगायैबो
जों मोननो मोननो हाबावो जेरै जेनेबा बायदि रोखोमनि बेमार आजार बायदिफोराबो जोंनि गेजेराव जानो हमदों मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला बिफां लाइफां दानफायोब्ला बिदुंआ बारनो बारायनो खाबु मोनो बिदुं बारायोब्ला जों सुबुं माहारिया जेनेबा दुंनायखौ सहायनो हायैयाव माखासे जि जिउ खहा खालाम नोबो गोनां जायो बा थैनांगौबो जानानै फैयो बेफोरबायदिनो माने जोङो आबहावानि सायावहाय मिथिनो मोनो जे जायनि जाहोनाव जाहनाव भारत सरकार एबा आसाम सरक सरकारा बेफोरबायदि जेनेबा माखासे बिफां लाइफां संरैखा खालामनायनि माखासे आयेन बा खान्थिफोरखौ दानानै होदों जायनि जाहोनाव जों मोननो हायो जेरै बारजों नोंथाङाबो बुंलांदों। बा जोंनावहाय जों बिफां लाइफां गायनाय मोनसे सान लादों जायनि गेजेरजों जों माने गोदानै बै दानफायजानाय बिफां लाइफांफोरखौ माबोरै गोदानै माने बिफां लाइफां गोनां खालामफिननो हा फिनगोन बिनि थाखायनो बा जुनखौ माने भारत सोररकारा आबहावा सान एबा बिफां लाइफांनि गायनायनि सान महरै लादों दा नोंथाङा बिफां लाइफां गायनायनि सोमोनदै आ आरो माबा मोनसेसो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ औ जोङो थारैनो बिफां लाइफांखौ जोथोनै लाखिनांगौब्ला नोंथां जोङो मा गिबियावनो जों बिफां लाइफां गासैबो जेब्ला बुजिब्ला आबहावाया एबा गाज्रि जालांदों बा मैला जालांदोंखौ जोङो बुजियोब्ला थारैनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गासैबो बुजिनानै गायोब्ला जोंनि आबहावाया थारैनो मोजां जागोन नङा होनोमबानो नोंथां।
औ नंगौ।
औ जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोननावनो जोङो गासैबो सुबुं एबा जिब जुनार जिब जुनारफ्राबो जोङो मिथिंगायावनो थानानै बिसे बिसोरो गोबां थांनानै थायो आरो जिउखौ बिसोरो मा मोजाङै जोथोनै लाखिलांनो हायो। थिग बेबादिनो जायनि जाहनाव बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्रा गैयिनि जाउनाव जिब जुनारफ्राबो मा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ।
औ बेबादिनो जोङो गासैखौबो जेनेबा आबहावाया जेनेबा गाज्रि जालांनायखौ मिथियोब्ला जोङो थारैनो। जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायाबालानो मोजाङै जोथोन लानानै बा बिसोरखौ मोजाङै गायनानै बेनो नांगौ जि जेनेबा हासार बा दै बेनो गोबाङैनो जोङो होनानै माने बिफां लाइफांखौ जोङो मा देरबोनायावहाय जोङो मदद खालामनो हायो नङा होनोमबा नोंथां
नंगौ।
औ थिग बे नोंथाबो बुंलांबाय जेनेबा आबहावानि सोमोन्दै बेबादि बिनो नोंगौ खलखारखाना बेबाददिनो गारि मथर एबा न' बां लुनाय जाहोनाव जोङो आबहावाया गाज्रि जालांनाया थारैनो नंमारगौ आबहावाया गाज्रि जालां मानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बुङोब्ला आबहावाखौ जोथोन लानांगौ बुङोब्ला जोङो थारैनो बिफां लाइफांखौ जों गायनांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ।
औ। होमबा नोंथाङा आरोबाव फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथाङा आबनि स
औ बिफां लाइफांखौथ' गायनांगौ नोंथाङाबा बुंलांखाबायानो आरो बे नंख नंगौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो दिनैसिम बे बुहुमाव थांनानै थानाया माने एसेबांबो गोरलै जानानै फैनाय नङामोन। बिफां लाइफां गायोब्ला बा जोथोन लानांगौआ जों साफ्रोमनिबो माने बेयो बिबान जों बयबो बेखौ गामि ए एबा नोगोर एबा जायखि जाया जायगायावनो थायाथों मानो जों बिफां लाइफांखौ जोथोन लानांगौ आरो गायनांगौ आरो बेफोरखौ माने माबोरै जेनेबा गायोब्ला माबोरै माने फोथांनो हागोन बेफोरखौबो जोंनो नोजोर होनांगौ आरो बिफां लाइफां दानफैनायखौ जोङो थारैनो खमाय खम खालामबोनांगौ नङाब्ला जोङो सानसे बे बुहुमाव थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जाबोगोन मानो होनोबा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनाव कार्बनडाइ अक्साइदआ गोबां बिबांनि जानानै जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बेनि थाखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ नां थारगौ होनोमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा
औ जागोन दे नोंथां।
औ।
औ औ।